हेलौ औ अ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ
अ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ मोजाङैनो दङ।
अ थारैनो आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जायो।
अ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो औ बैसागो फोरबो आयदानि सायाव एसे सावरायनि नामा नोंथां?
मा आयदानि सायाव सावरायनो लादोबा?
बैसागो फोरबो।
बैसागो फोरबोनि अ सावरायजागोन। खोनादों आं
अ बैसागो फोरबोनि सायाव एसे सावरायनि अ अ बिदि-बिदिब्ला आङो गि बियाव बैसागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायग्रोनि नामा नोंथां?
औ फोरमाय जागोन।
अ बैसागो होनोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा माने बैसागोखौ जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो दङ नङा होमबा?
नोंगौ औ
औ ओ थारैनो माने बैसागोआ जों बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार फोरबो आरो
नोंगौ उम
अ बुंनो थाङोब्ला जों बो जोंनि ओनसोलफोराव माने बैसागु जों मोननैयाव मोननै रोखोमाव बाहागो खालामनो हायो जेरैहाय ओ गिबियाव मोसौ बैसागो आरो बिनि उनाव मानसिनि बैसागो आरो ओ जोंनि ओनसोलफोराव माने गासै माने बै ओ मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो जेरैहाय मोसौखौ सैथ्र' दाननि जोबथि सानाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। ओ जेब्ला बे मो सौफोरखौ थुखैनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर नांगौ जायो हयथ' नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ।
अ इसे सावरायना होयोब्ला मोजां जागौमोन
अ जेरैहाय फिथाइ सामथाइफोरा जाबाय ओ पायनालाव, फान्थाव बेबादिनो थाराइ, हालदै गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो आरो जोंहा बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जेब्ला मोसौखौ थुखैगोन बिनि सानसे सिगांहाय जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ बुथुमना लाखानाय जायो आरो
औ
ओ आरो जोङो मोसौखौ ओ दिग्लिथि बिलाइजों बुना लांनानै माने फो-फोथाराव लांनाय जायो बे फोथाराव जाम्फै फख्रि दैमा दैसाफोराव माने जोङो थुखैहैनाय जायो आरो जोंहा बे मोसौ थु खिनायाव जोंहा ओ बे फिथाइ सामथाइफोरखौ बिसोरनि बिखुंफोरावबो गारलाना होनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय जोंहा खुगा मेथाइ दङ जेरैहाय जोंहा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ? जोंहा माने बे मेथाइया खुगा मेथाइया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो ओम थिग बेबदिनो औ मोस सौनियाव जोङो थौ एबा बिदि थाव गुबै लगाना बेयाव फोथाबो फुननाय जायो बे फोथाखौ मानो होननानै फोनो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय नायफो गोदो गोदाय माने जेब्ला मोसौखौ बिगोमाया अरनफोराव हगार हरो बेहाय माने बिदि फोथा फुनामोनब्ला माने मोसा लख्राफोरा जायोमोन आरो बेनिखायनो बिसोरखौ जेन मोसा लख्राफोराबो गावसोरजों लोगो हिसाबै जाया थों जेनेबा नआव मोजां मोजां सफैफिनो बेफोरबायदि खालामनानै बिसोरो फा फथा फुननानै फाख्रा खालामना हरोमोन आरो माने बेफोरखौबो जों गोदोनि फ्रायनो सोलिबोयो जोंहा आरो बेजों लोगोसे मोसौखौ बे दिनखालि माने ओ उदाङै हगारस्राना होननाय जायो जि जाय दिनखालि मोसौखौ थुखैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौ खौ थुखोनायजों लोगोसे बिनि दुरुं एबा फागाखौ माने सोलाय-सोलायनाय जायो आरो जेनेबा गोदान होनाय जायो। औ थिग बेबादिनो जोंहा आरो बे बैसागो बैसागो मानसिनि बैसागो होनबा जोंहा सेथि बै ओ सेथि थारिगाव ओ एबा सेथि सानाव माने जोङो बैसागान सेथि सानाव गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे ज जालायना माने जोंनि गेदेरखौ माने जोङो मान होयो एबा बोर लानाय जायो आरो बै जों लोगोसे जोंनि उन्दै एबा फंबाय बिनानावफोरखौ माने जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय अनाय होनाय जायो आरो अननाय जासिनाय जायो जेनेबा
औ
बेजों लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे बैसागुआव जोंहा मि थिंगायाव मोननाय गोबां रोखोमनि मैगं-थाइगं जायो जेरै गोखा गोखै जानाय सेजौ से थाम मैगं-थाइगं बुङो जे खानिफ्राय लानानै गोबां मिथिंगायाव जि मैगन थाइगं मोनो दिंखिया बेफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो ओ बेफोर मैगं-थाइगंखौ जायोब्ला माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो फोथायखायो जे जोंनि देहायाव बेमार राजारफोरा सोमजिया जेन देहायाव गाज्रि गाज्रि ओ सम साफादेरा बेनि थाखाय माने जोङो जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बैसागुआव आ गोबां रोखोमनि दामजु देगार लानानै जों उन्दै उन्दैनिफ्रायनोसिमहालागै माने बयबो बैनि न' बैनि खाथि खालाफोराव माने मोसाजोबनाय जायो आरो बेयावहाय जों सिफुं जथा सेरजा आरो खुगाजों खुगा मेथाइ खननानै बेफोरबायदिखौ माने जों नुनो मोनो आरो बेयाव पास्रा गोजा बेबादि देलाय हौवासाफोराबो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ मोसायो माबा एसे बुंनो हागोन ना
औ औ हागोन। आ खोनादों आं
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि
आं खोनादों
नोंथाङा खोनादोंना अ अ अ दे फोरमाय अ दे बिब्ला नोंथांमोननिसिाव माबायदि फोरमायो मोसायो बेखौ एसे फोरमायना हो
अ औ औ जोंथिंबो दा बर हारिनोनो बैसागुआ आमाय थुख्ल जाहैबाय मोनसे रंजाथाव गिदिर फोरबो जाहैबाय बयबो ओनसोलफोरावनो गासैबो बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारिफोराबो बैसागोआव रंजानायखौ जों नुनो मोनबोदों थिग बेबायदिनो जों बैसागु गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे सुबुं माहारियाबो गोदान मिजिं थांखि लानानै रंजानाय मोसानायखौ जों बैसागो फोरबोआव नुनायखौ मोन्दों। जायनि जाहोनाव जोङो बैसागुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे रंजाथाइ फोरबो हिसाबै फालिबोनायनि गेजेरजों मोसौ जोंनि थाखाय माइनाव म हरै सिबिजानाय मोसौखौबो जोङो बैसागोनि सिगां सानखालि आं खोनादों
अ अ बुं बुं नों थां आं खोनानो मोनदों। अ अ
बैसागोनि सिगां सानखालि जोङो मोसौखौ मान होनायजों लोगोसे बेखौ फुजा खालामनाय जायो जेरैबायदि नोंथाङा दा जेरैबायदि बुंबाय बैसागुखौ बैसागुनि सैथ त्र'नि जोबथा सानखालि मोसौखौ थुखैनानै बायदिसिना देलायहोनानै मोसौ फुजा खालामनाय जायो होननानै थिग बेबायदिनो जोंनावबो बर' माहारियाव बेफोरबायदिनो खाम, सिफुं, सेरजा लानानै बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ औ नोंगौ
उनाव जों बसा सागु बोथोराव जेरैबायदि सेेथिसान खालाराव गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ सनमान खालामनाय बेफोर बेखौबो जों नुनो मोनदों जेरैबायदि नखर नखर थांनानै नख नि गेदेर गोलावफोरखौ खुलुम हैैनाय बेफोरखौ जोङो नुनो
औ
रंजानाय जौ लोंनाय बिनिफ्राय माखासे
खामानि फोरखौ ज' ज' मावनानै लोगोसे मे-मोनसे रंजाथाइ फोरबो खुंनाय
नोंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो
जयैनो रंजा खुसियै
बोथिसे जानाय बेफोरबायदि हुदाया दङ आरो आथिखालाव अ अ दङ नोंथां थारैना ओ बुंनो थाङोबा माने जोंहा गोदो गोदाय माने ओ गोदो गोदायनि बैसागोजों माने दानि बैसागोजों गोबां फारागथि दङ आरो बुंनो थाङो
औ औ बियो आथिखालनि
औ नंगौ जेरैहाय जोंहा माने गोदोहाय माने जोबोरै माने गावजों गाव खुगाजों खुगा मेथाइ खननानै जेनेबा ओ अ खुगाजों खुगा अ मेथाइ खननानै जोङो माने बिसोर माने गोदोनि सुबुंफोरा माने बा दंफांनि सायानि सिङाव जेनेबा लांदां फोथार बेबादि लांदां जायगाफोराव माने जोबोरैनो माने गावजों गाव गासिबो दामजु दुं जथा सेरजा बेफोरदिखौ लाना माने गावजों गाव जोबोरैनो रंजा जों मिथि ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखाव माने बेफोरदि बांसिनखौ नुनो मोनला बांसिन माने एदिअ रेक रेकरदिं नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने दा थिखालाव बे ओ माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलफ्राव माने बैसागो जोंनि लोब्बा लानानै जेरैहाय जौसां जेनेबा बैसागो स्टेज प्रग्राम बेफोरबादिखौ खुंनायखौ जों नुबोनो मोनदों आरो दा माने बेफोरो बेफोराव माने जोंहा उन्दैनिफ्राय लाना गिदिरसिम माला गेलेनाय रायज्लायनाय सावगारि बोनाय हारिमु गोबां रोखोमनि बेबायदि बादायनाय ला लानाय जायो आरोहाय जोंहा बुंनो थांङोब्ला नो गियान मोननो हायो नाथाय बेयाव‌ जोंहा खाथि खालानि सुबुं फैनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा उम्म थेवब्लाबो माने बेफोरबादि स्टेस फग्रामाव माने गोदोनो खुंजाखानाय नङा बेफोर दा बावैसो सोमजिनाय आरो बेफोरबो माने गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो गोबां फारागथि आरो नोंथांङा गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो मोननैसो
हागोन ओं गोदोनि बैसागुआ जोंना जोंना मोनसे बोथोरजों लानानै सोमोन्दोहै खुंनाय जायोमोन जायनि थाखाय जोङो बैसागोआव गोदान बोसोरनि गोदान आबाद फोनो लागि मोनसे जोबथा जेनेबा देग्लाय बोसोरा जोबनायनि उनाव देग्लाय गोदान बोसोराव हाबनायनि थाखाय जोङो मोनसे रंजानायखौ लाग्रोयो आरो बे बैसागु बोथो जायनि थाखाय जोङो दुब्लि फोथाराव खोथिया फोनाय माइ गायनायनि जुरिजेननाय हाल एव जुरिजेननाय बेफोरखौ जोंङो जागायनायनि थाखायनो बै बैसागुखौ गिबि रंजागोर ना लायो आरो बिनि उनाव जोंङो दुब्लि फोथाराव ओंखारनाय जायोमोन आरो। थिग बेबायदिनो जोंङो गोसोनि बैसागो बोथोराव ज जायो गासैबो न'खरनि सुबुंफोरा न'खर न'खर जायनि थाखाय जोंङो बयबो बेफोरबायदि रंजाथाइ फोरबो खुंनानै ज' जानानै ज'यैनो गावनि गोसोनि मेंनाय दुखु दाहा, हांमा हांसाखौ फोरमायलायनो बा गोसोनि मेंनायखौ खारहोनो थाखाय बै खेलाफोरखौ लानाय
नोंगौ नंगौ थारैनो।
औ जायनि थाखाय दायो बेफोरखौ जोङो गोबां जायगाफोराव नुवाब्लाबो खायफा गामि गफाफोराव नुनो मोनदों दानि जुगाव सो बेनि सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंना सुबुं माहारिया गावनि जोनोम जायगा बा गामि खौ गारनानै टाउन सहरनि फारसे आगान सुरलांनाय जायनि थाखाय जोङो बैखौ हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनलिया बेजों लोगोसे आथिखालनि सुबुं माहारिया समजों लोगोसे खारफानायजों गावनि समखौ
ज' ज' ओंखारलायनो हायैनि थाखायनो बैफोर हाबाफारिखौ एसे एसे बावगोरला बावगा-बावगोमालांदों होननानै
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
जायनि थाखायनो बेफोरबायदि
आथिखालनि रंजानायजों गोबां फारागखौ नुनो मोनदों आरो जायनि थाखायनो दा सुबुं माहारियाव गोदो जेरैबायदि रंजादोंमोन गोदो जेरैबायदि मेथाइ खननानै मोसादोंमोन बेफोरखौ बावगारनानै दा गोदाननि